औ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो औ
अ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथांनिसिमबो दे
अ आं नोंथांजों एसे आबहावानि सोमोन्दै सावरायनोसो फन खालामनाय जादोंमोन।
अ औ औ औ हागोन हागोन।
औ होमबा आं एसे बुंलांनोसै फोरमायलांनोसै एसे। औ जों बयबो मोनथिखायो बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै मानो होनो मानो होनना बुङोब्ला जोङो जे जेनिफ्राय हांजों हां लायो जोंनि बेयो जाहैबाय जों अक्सिजेनखौ जों बिफांनिफ्रायसो मोनो आरो बिफां लाइ बिफाङाबो जोंनिफ्राय जों जे हां लानानै जे जों जों गंथंनिफ्राय जेखौ हगारो कार्बन डाइ अक्साइद जेखौ जों बुङो। बेखौ जोङो बिफां लाइफाङा बिनि बिनि थाखाय जों माबा बिसिनि थाखाय बिनो अ अक्सिजेन बायदि आरोना जेखौ जों कार्बन डाइ अक्साइडखौ हगारो जेरै जोंनि थाखाय अक बिफाङा अक्सिजेन हगारो थिग बिदिनो जोंबो बिफांनि थाखाय कार्बन डाइ अक्साइड हगारो इदि होनाय जायो आरो ना। जों जेरै बिफाङा जोंनि थाखाय थांनानै दं इदि होननाय जायो बेखायनो जों हाजासे बिफांखौ बासा बासायनांगौ मानोना जोंबो बिफांनि थाखायनो थांनानै दङ मानोना अक्सिजेनाब इसिनिफ्रायनो मोनो जोङो। जेनिफ्राय जों हां लायो बिफां-लाइफां बिफाङा आरो जोंखौ गोबां रोखोमै मदद खालामो जेरै बार जानाय जानाय आदार आरो मुलि मुलिफ्राथ' जों बांसिन बांसिनानो गोदोनि समावथ' बिदिनो देहा फाहामसालि एबा डक्टरस बिदि गैयामोन गोदोनि समाव आहाय जोङो बिफां-लाइफां फां एबा हाग्राफोरनिफ्रायनो मुलि मा बानायनानै जोङो देहा जोंनि बेमारफोरखौ फाहामनानै लायोमोन आरो
औ
गोबां बिफांफ्रानो गासिबो जोंनि माबा। मुलि होननानै जों बांसिन मोनथिनो मोनो गादसिबो बबेबा मोनसे रोखोम रोखोमै मुलि होननानै जों मुलि महरै बाहायजायो होननानै जों मोन्थिनो मोनो आरोना। बिफां लाइफाङा जेरै दानि समावहाय जोङो आयुरेदिया आयुरवेदा बिदि ओंखारबाय आयुरवेदिकनि मुलि बेफोर गायावबो बिफां-लाइफां बिफांनिफ्राय बानायजोबनाय
औ नंगौ।
बे मुलियानो जोंना माने बे आयुरवेदिकना जोंना बिफां-लाइफांनि बेायनो बानायजोबनाय आरो बेलेगफोराबो जोंना बांसिनानो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय होननानै मिथि यो जोङो आरो बिफां लाइ बिफाङा बिफोरनि अनगा मुलिफोरनि अनगा जोंनो फिथाइ सामथाइ जानो आदार आरो लेखाजों जेराव फरायो। बेबो जोंना बिफांनिफ्रायनो बानायनाय होननानै नोंथाङाबो मिथिखागौ। जोङो लेखा जेराव लिरो बि बिफांनिफ्रायनो बानायो आरोबाव जोंना औवा औवानिों औवाजोंबो जोंना औवानि गुन्दैजों जोंना मुरथि बानायो होननानै। मिथिनो मोनो आरोोना आरो बेजों लोगोसे गय बिगुरफोरजोंहाय जोङो हाबा हुखाफ्राव मानो थाखाय थोरसि लथा बिदिनो हाबा हु हखाब रुजाहोनो थाखाय थोरसि-लथा बाहायनायाबो जोंना गय बिगुरजोंबो बानाय जायो होननानै दा मिथिनो मोनो बेफोर गय बिगुरनिया मोजां। साबसिन जायो पेपार प्लास्टिकफोरनिफ्रायथ' गय बिगुरनिया साबसिन जायो आरो ना बाहायबा आरो माखासे मुलियारि बिफां जेरै जोङो न'आवनो गायो जों न'आवनो गायनानै लायो एबा जोंनि बाउण्ड्रि न'नि बाउणड्रि खना खनायाव जोङो गायनानै लायो जाय जायखौ जों जानायाव एबा जोंनि देहा फाहामनाय जोंनि आथिं आखाइ बौनाय एबा उदै सानायफ्राव बाहायनाय जायो जेरैहाय स सुमफ्राम बिलाइ सुमफ्राम बिफाङाथ बयनावबो थाखायो गामियावबो टाउनावबो बयनाबो बयनिबो न'आव जोंना सुमफ्राम फाफाङा थाखायो सुमफ्राम फिफां सुमफ्राम फिफांनि बिलाइखौ जोङो जायोब्ला जोंना उदै सानायफ्रा हामो होननानै खोनानो मोनो आरोना बिनि बिलाइखौ एसे सिफ्लेनानै जायोबा नङाबा देग्लिनानै एसे बिदै खालामनानै लोङोब्रा बिनि
औ
उदै सानायफ्रा खारो ए खारो नङाबा सागायो बिदि होनो आरोना माने आरो बिनिबो सुमफ्रां बिलाइनिबो मेरला माबाफोर ओंखारो मा होनो इखौ ओं बिदै आरोना मुलि बेफोर ओंखारो जों जेखौ जोङो फार्मासि एबा हस्पितालफ्राव जों मोननो थाङो जायखौ जों उदै सानायफ्राव लोङोब्ला जोंनाव उदैया मोजां जायो एबा जुदि साफा जायो बिदि होनो आरोना सुमफ्राम बिलाइ जायोबा थिग बिदिनो एलबेरायाबो एलबेरायाथ जोंना गोबां खामानि होयो जोंनि स्किननि थाखाय एबा खानायफोराव होबै होयोबा एलभेराया बिराद मोजां होनानै खायफा खायफा एलभेराखौ खानायावबो होयो मोजां खालामनो थाखाय खानाया मोजां जायो होननानै गोरा जायो होननानै थिग बिदिनो मोखांफोरनि थाखायबो सिथर जेला दङब्ला एबा मोदोमफोराव सिथर फोर दङब्ला इफोरखौ खारहोनो थाखाय एलबेराखौ बाहायनाय जायो एलबेरानि आरो गोबां क्रिम माबा माबिबो मोनबावो जेखौ जोङो फु फुनो मोखाङाव जेखौ मेल्ला माबा प्रडाक्सफोर मोनो आरोना एलबेरानि आरो एलबेरा बिफांखौ न'आवहाय दङब्ला आरो बेफोर गोबाव जाबायबा जेनेबा एलभेराया थ बारा गोब्राब ना थांनोथ गोब्राब एलभेराया थांबाथाय थांबाय आरो ना इयो एरलाङो ओमफ्राय जेनेबा दस बोसोरसो आद बोसोरसो थानायबा बियो बिबार बिबार होयो होनो आरोना गोबाव जोंसो दस बोसोरसोनि उनावसो ओफ्राय बे बिबार होयोब्ला बे न'खराव माबा लाखि बिदि जायो बिदि होननाय खोनायो आरोना थिग बिदिनो जोंना थुलसिबो थायो थुलसियाथ जोंना बयनाबो थाखायो जोंनि बदि हा बर' हारिनावल नङा बेलेग हारिनाबो जोंना बयनाबो थुलसि थायो थुलसिखौ जोंना ओ माबा फुजा होननायफ्राव मानिनाय जायो आरो गोथार होननानै आरोबाव दुगैनायफ्रावबो बाहायो मोदोमफ्रा मोजां मानलु मानलाफ्रा खारो होननानै बिदिनो जोंना निम फिफांखौबो ओ जाबा जोंना उदैफ्रा साफा जायो ओ जोंना देहाफ्रा मोजां जायो स्किनफ्रा क्लियार जायो बिदि होनो आरोना बेनिखायनो जोङो बिफां दानफायनायखौ हाजासे बन्द अ बिफां दानफायनायखौ बन्द खालामनानै हाजासे बिफां गायनौ आं इखौनो होननो सानो आरो मानो होनोब्ला जोंना जिब जुनारफ्राबो दा बिफां लाइफां दानफायना होबाय बिसिनानो बिफां लाइफाङानो जेनेबा बिसिनि न' इखौनो दानफायना होनायखायनो बिसोरो ओ हादान एबा गामिफ्राव फैनानै न' बांफोरखौ सिफायनानै थांनाय मानाय मेरला खोनाबायबो आरो नुनोबो थांबाय ओ मानसिफोरखौ बुथारनानै थांनाय गाथारना थांनाय मैदेरफोरा बिदिनो बिफोर बिफोरखौथ‌ मेरला नुनो मोनबाय मानो होनना बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ इसोरनि न'खौनो दानफायबाय नालाय ओंखायनो इसोरबो बिदि खालामनांगौ जाबाय आरोना फैनांगौ जाबाय आङो इखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम फोजोबनो सानो नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन
औ नोंथाङा ओ जाबायदि दायो बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बेफोर गासिबो सैथो। नोंथां बुंनायखौ माने आं माने मोजां मोनबाय आरो ना माने नोंथाङा जाबायदि आंनो बुजायलांदों ओमफ्राय आंबो दा एसे फंनैसो बुंना होनसै नोंथां बुंनायखौनो माने नोंथाङा जेरै बुंलोंदोंमोन जे माने आबहावायाव जोंहा ओ सबसे गोनांसिन माबायानो ओ मा होनगोन ओ जोंनि थाखाय सबसे गोनांसिन बुस्थुआनो जाहैदों जोंहा माबा मा होनगोन फां बिफां लाइफां बिनि अनगा जोङो ओ थांनानै थानोनो हाया। माने बियो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों बिनो कार्बनडाइ अक्साइद होयो माने ओ मोननैबो आर ना माने जोंबो बिनि अनगा थांना थानो हाया बिबो जोंनि अनगा जानाय नङा आरो बिदि आरो माने औ ओमफ्राय जोङो ओ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेरै जोङो ओ जेनेबा बेराम आजारफोर जाबा जोङो गासैखौबो माने मुलिफोरखौ जोङो बेफोर बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो बानायनानै जानायखौ जायो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो औ ओमफ्राय ओ बिनि अनगा ओ नोंथां बुंलांनायानो ओ जेरै ओ सुमफ्राम दंफां निमु दंफां बेफोर माने जोंनियावबो थायो जेरावबो थाखायो बेयो माने बेफोर खौ जोंबो बाहायनानै उदै सानायफोराव ओ बा दुगैनायफोराव साफा जानायफोर बिदिनो माने सोरहाबाफोर माबाफोर माने मोदोम फोरनि मैलाफोर साफा खालामो होननानै थुलसिफोरखौ जोङो फोथायनाय दङ आरो ओमफ्राय। औ ओमफ्राय जोङो माने बेफोर बिफां दाननायखौ जोङो। माने नागारनांगौ आरोना माने बेफोरनि बागै जोङो माने एसे गोरा ओ मा होनगोन जिखुनु बि माने बिनि बागै ओ होबथानांगौ आरो बिफां दाननायखौ जोङो बिनि जायगायाव जोङो गायनांगौसो जेसे हायो बिफांखौ जोङो गायनांगौ मानो नङा होनब्ला जोङो दाबोथ' नै माने बोथोरफोरानो थिग थाला माला अखा हायो मालाबा सानदुं दुङो माबा डिसेम्बरफोरावनो मेसें बोथोरफोरावनो माबा अखा हानाय नुयो बिदि आरो माने ग्ल गबेल वार्मिं बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेराव जोंहा औ माने बिफां गैयाब्ला माने ओ अजन लेयारफोरा जोंना माबायो मा होनोन सान फोरा ओ माने साननि माबा रेडियेसना अजन लेयारखौ माने जि होनोनानै बेफोर बिफां लाइफांनि थाखायनो बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो ओ जोंनि स्किनफोराव माने मोदोमफोराव ओ केन्सार बेरामफोरखौ खालामनो हागौ बा बिनि अनगा बेमारनि बिगुरनि बेरामफोर बेफोरबायदि जागोन आरोना ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा मा होनगोन गरमाथ' दुंथायाथ' बांखागोन ओमफ्राय बेनि अनगा आरो ओ जेरै ब दैबानाफोरबो जानायनि माबा थायो मा होनगोन जेरै ओ मा होनगोन बर'फोरा गलिनानै जेरै एन्टार टेकानि बर'फोरा गुलिबा बेफोर ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय अब्ला जोंनियाव माने दैबाना जानायनि गोहोम गोलैगोन आरो ना माने बेफोरनो जोंखौ खहाफोराव लाबोगोन आरो बिफां गैयाबा बेखायनो जोङो जेसे हायो बिफां गायनांगौ आरो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेरै बिफां दानना होबा जोङो जिब जुनारफोराबो खाराव माराव जायो जेनेबा जोंनि बासा थाग्रा जायगाफोरखौनो जोङो नस्थ' खालामहैजोबबालाय बोरैथो जानो। होमबा बिदियावनो मैदेरफोर जेनेबा गामि एरियाफोरथिं खारला खारसि बिदिनो मैदेरफोर फैनाय नुनो मोनो मोसाफोरबो फैनाय नुनो मोनो। बिदिनो हाग्रानि अमाफोर बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो जेराव माने बिसोरनि ज जायगाखौनो जोङो नस्थ' खालामना होबायबा बिफां लाइफांखौनो दानना होबायबा होमबा बिसोरबो बहा थानाय जायो आरो ओमफ्राय बे बिफां लाइफां नस्थ' खालामनायनि मोनसे मोजां जाहोनाबो जादों। सुबुं अनजिमा बांनाय बेयावबो जोंहा औ बेयावबो जोंहा माने बिफां लाइफांखौ जेसेनि सुबुं अनजिमा बांदों एसेनो हाग्राफोरखौ सनस्रां सनस्रां न' लुनानै थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जेनेबा
द
मा होनगोन बेफोरखौ जोङो सुबुं अन जिमाखौबो जोङो सरकारा माने होबथानायनि माबा खालामनांगौ आर ना माने थानायनि एसे माने मा होनगोन।
जाहा
खम खालामनांगौ आरोना। जियानो जा माने सुबुं अनजि मा मे बिदि बानाय बारायनायखौ एसेबाबो ओमफ्राय ओमफ्राय बे दंफां दाननायखौ जोंहा खम खालामथारनांगौ आरो दा माने बिफोरनोसै आरो माने सावरायनो गोनाङा बे बिफांनि सायाव दा नोंथांङा माबाफोर बुंबावनो दङ नामा?
औ आं बुंबावनो सानदोंदि बिफां लाइफाङाथ' दाउफोरनि थाखायबो गोबां माबायो मानो होनोब्ला बिसोरथ' बिफां लाइफां मा बिफाङावनो थायो बासा खालामनानै। अखाफोर हायोब्ला बिफोर बिफां लाइफाङावनो बिसोरो गावसोरखौ बासिनो थाखाय अखाफोरनिफ्राय मा होनोखौ अखा सिजायैनि थाखाय गावसोरखौ बासायनो थाखाय बिफां लाइफाङावनो बानानै थायो बिफां लाइफां बेखायनो बिफां लाइफां गैयाबा बिसोरनि थाखायबो माबा जागोन। प्रब्लेम जागोन एखायनो ओ सरखारा बयखौबो बिफां लाइफां गायनायनि जोङो फाइभ जुनाव जे जोङो इनभरनमेन्ट दे फालियो बेनि बागै बेयो बिफां लाइफां गायनायनि बागैनो माने ब जों बयबो साफा सासेयाव साय सासेयाव मोनफा मोनसे बिफां गायोब्लानो जोंना देनां इयुनाव जोङो इमांबो प्रब्लेम जानाय नङा इमान दा जोङो ग्लबेल वार्मिंनि जे बिथाङा होनदों। ग्लबेल वार्मिंनि जों प्रब्लेम फेस खालामनांगोन होननानै बियो जोङो दा सेयावनो सासे मानसिया सानसेयाव मोनसे बिफां गायोबा एबा सानसे न'ङाबो सप्तासेयाव मोनसे बिफां गायोबा जोङो इयुनावहाय बिदि प्रब्लेम फेस खालामनो जानाय नङा आरोना। आरोबाव जोङो इयुनावहाय जों ग्लबेल वार्मिंफोरनि प्रब्लेमखौबो बारा माबानो मोननाय नङा बिदिनो बिफां जोङो गाव जों दा माबा खालामनानै लायोबा जोंनो दा के खालामनानै लायोबा जों जथ्न' लायोबा जो इयुनाव